औ माने नोंथांजों आं माने नोंथाङा फ्रि दङोबा दायो माने फ्रियाव दङोबा नोंथाङा?
औ दङ नोंथां।
औ होमबा आं नोंथांजों मोनसे। मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो आं माने फन हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथाङा माने। फ्रि बा आं दसे सम मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायगौमोन।
औ जागोन नोंथां।
औ होमबा। जों माने दा जोंनि बर' समाव सोलिनाय जोंनि मागो दमासि बेफोरनि नि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां। औ होमबा नोंथांनो आं गि गिबियावनो एसे नोंथांनिसिम फोरमायना लाग्रोनोसै नोंथां। औ औ जों मागो दमासि। होनोबाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव फालिबो खाबाय थानाय होनना बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां ओं। जोंनि माने गोदोहाय जोंनि आजै आजौ मोनहनानै बेखौ दाना गालांखानाय होनना जों बुंगोन जों माने जोंनि आजै आजौमोनखौ जों बे माने बैसागु माने मागो बोथोरखौ बा दमासिखौ जों माने दाना गालांनाय होनना बुंगोन। जायखौ जों बै समनिफ्रायनो जों। फालिबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने जोंनि आबै आबौबा आजै आजौमोननिफ्राय जों माने बे मागो बोथोरखौ जों फालिबोनाय नुनो मोननाय जायो आरो गिबियाव जों मागोआव बुंनो थाङोबा जोंहा मोनसे बिदिनो मानिनाय होननानै बुंनांगोन बेखौ जों बेलागुर सावो होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां नोंथांमोनथिंबो सावो जानांगौ। बिदिनो सोबनि ओनसोलथिंबो माने सावो होननानै जों खोनानो मोननाय जायो आरो। माने जोंनि बर' समाजाव दं नालाय जायखौ जों माने ओ इदिनो थालिर फस्ला बा जो जा माने नारा गोरान जायखौ जों माने माइ हाखां नानै जे थायो नारा नोंथां औ बेफोरजों बानायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो। माने बिनि अनगा यैबो जोंहा इदिनो मा होनो बेखौ औवा होनगोन ना बेखौ औवाजों बानायो माने औवा जों न'खौ माने इदिनो न' बायदि बानायना लानानै जोंनिहाय माने नाराफोर बा इदिनो जोङो गिबियाव बि माने थालेर फस्लाफोर खौ होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो बुङोबा थ' जोंहा मागो होनना बुङोबा बेखौ जों माने मागोनि एक थारिक खालि सावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो माने सोरांस्लाब मोनै जों दुहैस्रां लोबस्रां बेखौ माने जों सावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना नङा होमबा नोंथां बेनि अनगायैबो जोंहा मागो दमासि होनोबाथ' बिदिनो जोङो जोंहा बर'आवबो गोबां जा थायो नालाय इदिनो सानजारि गलपारा बिफोर बायदि रोखोमनि माने बर'फोरावबो जोंहा दङ नालाय बेहायनो जोंहा सानजारि एस एक्स्रा देनानै जायो ओमफ्राय गलफाराया बिदिनो एक्स्रा देयो फिथाखौ होननानै अन गुन्दै जायो होनो जों बेखौ देयो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरोना नोंथां जाय माने जोङो बुङोबा जोङो जोंनि गलपाराफोरा माने एक थारिखआव देयो होननायखौ जों खोनानो मोननाय जायो आरोना नोंथां आरो सानजारि होनोबा जोङो बिदिनो एक थारिकनि सानसे सिगाङाव जों देना लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो माने इदिनो जोंनि गामि खाथि खालायाव माने सानजारि गलपारा बिदि नुनाय जायो नालाय थां बिसोरनिफ्राय जों माने बेफोरबायदि खोनानो मोननाय जायो आरो माने माने आङो जोंनि ओनसोल थिंनिखौ नोंथांनो फोरमायना होदों आरोना नोंथां औ नोंथांमोनथिंबो बिदिनो जानो हागौ नोंथां
औ
औ बेनि अनगायैबो जोंहा बुङोबा मागोआव माने फिथा अन जायखौ देयो जों बेखौ जों माने गोबां रोखोमनि फिथा बानायनो नुनो मोननाय जायो आरो जायफोरनि नामफोरा जाबाय आं मोननैसो नोंथांनिसिम फोरमायना होनोसै नोंथां औ जायफोरखौ फिथाखौ जों माने ओ एन्थाब फिथा होनो जायखौ जों दाब्ला दाब्ला बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेहाय जोंहा ओरै नालेंखर बिदिनो सिबिं बा ओरै मोनसे दंबावो मेथाइ गुर होननानै जायखौ बुंङो जों बेखौ जों माने होनानै माने गल दाब्ला दाब्ला खालामनानै जों बेखौ बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै लावदुं फिथा जायखौ होनो थिख्लि फिथा होननानै बुंङो नामा नों ओ जों खायफा खायफा जायगायाव गुबुन गुबुन नाम दं थिख्लि फिथा होनो अबेबा इदिनो लावदुम फिथा होनो बिदिनो माने बेखौ जों माने इदिनो गारहा गोदोनिफ्रायनो जों गारहायाव बानायनायखौ नुबोयो आरो माने गोदो समनिफ्राय जों माने गारहायाव दाथ' गोबां सोलायबोबाय खायफाया दायो कुकारफोरावनो बानायनायखौ नुसै आरो माने खम समनि गेजेराव माने बेफोरखौ खौ जायो होननानै कुकारफोराव जायो होननानै माने बेफोराव थप बानायनायखौ नुनो मोनसै आरो बेनि अनगायै जोंहा बे खौ बानायनो गोनांबा जोंहा इदिनो गारहायाव दै लानानै माने गुदुं फुदुंनानै बिनि भाबजों जों बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने कफ' जों बानायनो मोननायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो बे फिथाखौ माने खफनि बार जों माने बेखौ रानहानै मोन होनोनायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो बेहायबो जोंहा नालेंखर जों होनानै बानायनायखौ नुनो मोनोमोन बा सिबिंफोर बिदिनो गोबां गोबां मेथाइ गुर बिदिनो माने थायो नालाय गोबां रोखोमनि होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय खायफाया गुबुन गोथाव मोनो खायफाया जानो बेलेगखौ मोजां मोनो इदि होननांसिगोन आरो बेनि अनगायै जोंहा ओ बिदिनो फिथाखौ बानायनायाव जोंहा मोननै बिदिनो माइरंफोरखौ दैेनानै लानायखौ जों नुनो मोनो मोननाय जायो जायखौ जों माने न' न'आवनो गायना लानाय नुनो मोनो खायफानि न'आव इदिनो माइब्रा जायखौ होनो जों माने बेखौ बानायनो थाखाय जोंहा बेजों माने माने एनथाब फिथाखौ जों बेजोंसो बानायनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरोना नोंथां जाय माने एन्थाब फिथाया जों स्थाबो नालाय बे बुस्थुआ स्थाबा होनांगौसो नालाय जों थाब फिथाखौ बिनि थाखाय जों माइब्राजों बानायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो ना थां नोंथांङाबो मिथिखायो जानांगौ बेखौ ओमफ्रायाय जोंङो माने ओ माथा माइरं जायखौ होनो जों माथा माइरं बेखौ जों माने बे लावदुम फिथाखौ बानाय जायो नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै जों माइब्राजोंबो बेखौ बानायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो आरो। जों माइब्राफोरजोंबो बेखौ माने बानायो होननानै मिथियो आरो नोंथां माने। जोङो बे लावदुम फिथाखौ माइब्राजोंबो बानायो होननानै मिथियो बेनि अनगायैबोथ' जा गोबां फिथा खिथा दंबावो बिनि अनगायै जानो नालेंखर लारु जायखौ होनो नालेंखलर लारु बेखौबो जों बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। ना नोंथां बिनि अनगायैबो जोंहा। थावनि फिथा होनो जायखौ जों माने माइब्राजों गल गल खालामनानै थाव। होनानै जोंनो आरो आरो बे थाव फिथाबा। जायबो जों बिहायबो बायदि रोखनि सिबिं ओ ओमफाय। मा होनोमोन मेथाइ गुर बेफोरखौ जों माने सिङांव सोनानै जों बानायनानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। आरो जों मागो होनोबाथ' बिदिनो गोबां। जोंनि न'खर न'खरफोराव माने जोंहा ओरै बर' समाजाव होनना बुंङोबा जोंहा लोंग्रा एरि थायो नालाय। बिदिनो जायखौ जों माइरंजों बानायनाय जौबियार होनना बुंङो माय जंनि बियार होनना बुंङो जोंखौ जों माने लकेल बियार होननानै जायखौ जों बुंङो। जोंनि बर'आवथ' जों जौ गिसि होनना बुंगोन बेखौबो जों माने न'खर न'खर बानायनाय माने आरोनो एसे एनै माने बिदिनो माने बर' समाव सोलियो नालाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय नालाय नोंथां बेफोरखौ जों माने लोंनाय बाय बिदिनो रंजानाय बेफोरखौ लोंनानै बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो मागोनि बागै बुङोबाथ' गोबां दं नोंथां नोंथाङाबो एसे आंनो माने दे नोंथाङाबो बिबुंथि होलांदो एसे नोंथाङाबो फोरमायलदो दे नोंथां। बैसाग माने मागोनि बागै औ मागो दमासिनि बागै नोंथांङा
औ दा जेनेबा मागो होननानै बुङोब्लाथ' मागो दमासि होननानै बुंङोब्लाथ' जोंहा बेखौहाय गोदो-गोदायनिफ्रायनो जेनेबा नोंथांङाथ' फोरमायलांखाबाय जेनेबा गोबां खोथाखौनो फोरमायलांखानाय जाबाय आरो नोंथाङा जेनेबा आं जोंनि जों माबायदिहाय फालियो आं बिनि सायाव एसे फोरमायनायसै आरो।
औ नोंथां जा
दा औ। दा मागो दमासि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोलिबाय थानाय मोनसे बेयो जोंनि। बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि फोरबो हिसाबै जोङो हमनानै लायो। जेरावहाय जोङो बे मागो फोरबोखौहाय जोंहा बै माबानि जानुवारि दाननि जेनेबा जोंहा बिदिनो जिब्रै बा जिबा खालारनि जोङो बेखौ लानाय जायो आरो जिहेथु जोंहा बेखौहाय जोङो बे मागो फोरफोरखौहाय जोङो दुब्लि फोथारावहायानो पार्टि हिसाबै जोङो जानाय जायो आरो जे जिथु जोंहा बेलागुर जानाय होननानै जों बुंनाय जायो जेरावहाय जोङो बेखौहाय। न'खरनि जेनेबा फेमिलि एबा जोङो गामिनि लोगोफोर बेफोरबायदि जोङो ज' जानानै बे पार्टिखौहाय जोङो जानाय जायो आरो
औ औ।
फाय माने न'फोरावहाय जानाय जाया जों बेखौ बांसिन दुब्लि फोथाराव। नारानि न' जेनेबा नोंथाङा फोरमायलांखाबाय जेनेबा बेफोरखौहाय जेनेबा जोङो नारानि न' बा जोङो बेवहाय औवानि अनगा जों गुबुन माबा जिनिसफोरखौ जों बायनाय जाया आरो। जिथु जोङो औवाजोंनो जेनेबा बानायनाय जायो बेफोरखौहाय जेनेबा जोङो खुन्था बायदिसिना बेफोरखौहाय बिदिनो न'फोर बानायनाय। माय खायफा खायफा माने गोबां डिजाइन डिजाइननि बानायनानै जोङो आजिखालि माने लुनानै जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो। जिहेथु खायफा खायफा जेनेबा गारिफोरनि जेनेबा न'फोर बानायो बिदिनो गोबां रोखोमनि जेनेबा न'खौ बानायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नाथाय दानि समावथ' जोङो बेफोरखौहाय एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो जिहेथु जोंहा बिदिनो नाराफोरबो हानो बासै माने दानि सुबुंफ्रा एसे आलसिया जानाय बायदिखौ जों नुनो मोनसै आरो दा जों माने त्रिपाल बेफोरबायदिनो ओ गोबां बायदिसिना रोखोमफोरखौ जोङो बाहायनानै डाइरेक्ट माने खम समावनो जानायखौ जोङो माने नागिरनानै जोङो बानायनाय खौ नुनानै माने जानायखौ जों नुसै आरो बेवहाय जोङो बे पार्टि जानायावहाय जोङो गोबां रोखोमनि जेनेबा बिदिनो फिथाफोर खायफा खायफा फिथाफोर संनानै जाहोयो इदिनो आरो खायफाफोर बिदिनो बेदर आखाय इदिनो आरो जौ जेनेबा जोङो न'आवनो संनाय जौ बेफोरबायदि जेनेबा ओ जुमाय गिसि जौ गोरान बेफोरबायदिखौ लांनानै जोङो बे दुब्लि फोथारावहाय जोङो जमायै माने रंजा खुसियै जानायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो आरो दा जों बेवहाय माखासे जेनेबा मेजिक फोर जेनेबा जोङो खाथियाव माने जोङो सोरांसि सोरांसि जानाय समावहाय जेनेबा जोङो बेयावनो थानानै जोङो हरसे माने जोङो न'खौ नेनाय जायो आरो बेवहाय दा बेनि उनावहाय जों सोरांसे सोरांसे माने बै मेजिक बार नायनाय मोनसे ओ जेनेबा माइहुं बायदि बेखौहाय जोङो ओ सोराङैनि सिगांनो जोङो सावनानै होनाय जायो आरो आरो जोङो न' बांखौ बोस्रांजोबनानै माने न'फारसे जोङो फैनायखौ नुनो मोनो जेरावहाय जोङो गोदोनिफ्राय फोथाय बोनाय दङ आरो जिहेथु जोंहा सोरां सोरङैनि सिगांनो बा सान ओंखारैनि सिगांनो जोंहा दुगैस्रां लोबस्रां खालामनांगौ होननानै दा जोङो दुगैस्रां लोबस्रां खालामखांनानै माने जोङो गामि गामि बिदिनो न'ख न'खर न'खर फिथा सौराय जानायखौ जों नुनो नुनो मोनो आरो दा बेफोरबायदिनो जोङो मागो दमासि फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बर'फोरा
औ औ ओमबा नोंथां ओ नोंथांजों माने सावरायनानै गोबांखिनि आं माने मागो दमासि बेफोरनि बागै एसे नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय ओ समाबो जाबाय नोंथां ओमबा जों माने बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो हा नोंथां औ दे जागोन नोंथां